हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय
दा आं नोंथांजों मोनसे जाहोननि थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ औ दे नोंथां।
बे जोङो कालसारनि जोंनि हारिमुनि सायाव सावरायनो होननानै माने नोंथां। आं कल खालामदोंमोन आरो औ। दा बे कालसार हारिमु जोंनि हारिमु बर'नि हारिमु बेनि सायाव नोंथाङा ओ जा मि बेखौ आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों बेनिखायनो नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन दा।
आ ओरैनोथ' हारिमु होननानै बुङोब्ला। जा जोंनि सायाव जों बर'नि सायाव जोङो साननानै लायो जिहेथु जों बर' बर'फ्रा जोङो गोदो गोदाय जों मिन थि मोनै समनिफ्राय बा जोंनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो। जोङो हारिमुखौ गोबां बिथिङै फालिबोदों। दा गोदोनि समावहाय जोंनि आजै आजौ आबै आबौमोन हा जिखिनि फालिबोबाय। दा बैफोर फालिनायनि उनहालागै बा दिनैसि सिमाव जोंनि कालसारा बा जोंनि बर'नि हारिमुवा आ दिनैनि समाव खोब थारमाने जौगाबाय होननानै जों हमनानै लानो हायो। दा जोङो सिगां समनि हारिमु नि बा हारिमुआव बाहागो लानाय गोदोनि समनि हारिमु बिथिङाव बाहागो लानाय जोङो साफ्रोमबो हारिमु मोन मोजां मोनग्रा जि आजै आजौमोननि समनिखौ नाहरोब्ला जों नुनो मोनो आबै आबौ गोदोनि समनि मानसिफोरा थारमाने
ओरैनो नर्मेल भाबै सोलिबोयोमोन जेरै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथार बै समावहाय जोंनि आबै आबौमोननि बा जोंनि कालसारा बै समावहाय बेबायदि एसेबां जौगानाय नङामोन दिनैनि समाव जोंनि कालसार सारावहाय ओंखारग्रा बिथांमोननि गाननाय जोमनाय आरो सिनाय जानाय बेफोरो गोदोनिफ्राय खोब बांबोनो मोनदों आरो बेल' नङा। जोंहा दिनैनि समाव जेनेब्ला हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि जुग फैबाय। गोदोनि समाव जोंहा ससियेल मिडियानि बेबायदि जुग गैयामोन। जों जिखिनि हाबाफारिफोराव बाहागो लायो बेफोर बेफोरखौ जोङो प्रसार खालामनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म जों बै समाव मोनबोआखै। दा दिनैनि समाव जों सानना नायोब्ला गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु गोबां फाराग। दा नोंथां सोंनाय बायदि हारिमु सायाव आं सावरायनो साननाया नैबे जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफोरा हारिमुखौ बेसेबां मोजां मोनो। बेनि सायाव फ्राय सोनारो खायफाया बुङो हारिमुआव बाहागो लानानै मा मोननो हारिमुआव बाहागो लायो ब्ला जोंनि बर' सुबुंफ्रालाय मा जानो। लेखा फरा रोङ गारा हारिमुआवल' हारिमुआवल' बाहागो लायो। हारिमुवआव बाहागो लानानै उन समाव न'खर संसारखौ खुंनो हागोनबा नै बेफोरबायदि जोंनि हारिमुआव बाहागो लाग्राफोरखौ ओ‌ जोंनि ओनसोलनिनो माखासे सुबुंफोरा बेबायदि बुंसोलायो दा बैफोर बानसावनायनि ओमफ्राय जोङो माखासे खोथाफोरखौ जों बिजिरनानै नायनो हायो। जायखिनि मानसिफोरा बैफोरबादि खोथाफोरखौ जेनेबा गावनि गोसोनिफ्राय बुंदों बा गावनि ओ गोरबोनिफ्राय बुंदों बबायदि मानसिनि गोसोआवदि कालसार हाबनानै थायो। जों बेखौबो हमनो हायो दा बै सम बैबादि सुबुंनि मानसिनि गोसोआवबो मोनसे कालचार दङ। जायनि जाहोनाव दिनैसिम बियो बर'नि ओ गाननाय जोमनायजोंनो दिनैसिम जिउ खुंबोगासिनो दङ।
दा बै फोरबायदि सुबुंखौ जोङो बैफोरबायाददि बुंनाय बाथ्रा बुंनाय सुबुंनिफ्राय जोङो बेसेबां बेबायदि ओ हारिखौ बा जोंनि कालसारखौ डेभलप खालामलांनो हागोन जोङो बैबायदिखौ नुहुरा थेवब्लाबो जों बुंनो हायो बै सुबुंखौ जे नोङो बर' जानानै बर'नि हारिमुखौ नेवसिगारनाया जोंनि थाखाय बा जों बर' माहारिनि थाखाय मोजां नङा होननानै जोंबो बेफोरबायादि सुबुंफोरखौ बुंनो हायो जेराव बैफोरबायादि सुबुंनि थाखायनो जोंनि हारिमुवा माखासे बिथिङाव जौगादोंब्लाबो दिनै थाबथानानै दङ। जेराव जों हारिमुखौ बा कालसारखौ जोङो देखायनो प्लेटफर्म मोनाखै दिनैनि दिनाव खायफाया दिनैनि समावथ' जोंनि खायफा सुबुंफ्राथ' गोबां बेबायदि हारिमुजों नांथाबनानै
हारिमुवआव बाहागो लानानै गोबां बेफोरबायदि मुंखा बायनाय आरो गावनि न'खरखौ सुं खोन्थानो हानाय समाबो दिनैनि समाव जाफैबाय आरो दिनैनि समाव जोंनि साब साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा हारिमुखौ गोबानानै लानानै ओ। मोनसे मोजां थासारियाव थांनानै थानो हानाय मोनसे बेबायदि थासारि फैबाय दा बेखिनि औ। दा नोंथांनि बेलायावब्ला जेनेबा हारिमुवा माबायदि नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो
औ औ। दा नोंथाङाथ' गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांखाबाय हारिमुनि सायाव। दा थेवब्लाबो आंनि जा मोनदांथि जेखिनि आं समाजाव थानानै मोनथिनो हादों बे बिथिङाव माने आं एसे फो फोरमायनोसै आरो। दा हारिमुवनो जोंनि मोनसे समाज मोनसे हारिनि माने ओ मा होनगोन बेखौ ओ सिनायथि न औ औ आयना औ। औ औ दा बे हारिमु गैयाब्ला मोनसे हारिया माने ओ जि थांनानै थानो हा हाया बा जेनेबा बे हारिया औ थावरिनो हा। हाया होननानै जोङो फोरमायनो। हायो बुंनो हायो जेनेबा दा थिग बेबायदिनो। जोंहा हारिमुवा गोदोयै जोंहा गोबां माने। ओ बोरैबा बुंनो थाङोब्ला मोजांबो आरो बोरैबा बुंनो थाङोब्ला माने। मानेयो जोंनिया माने आलाय। सिलायै माने ओ जानानै माने दङमोन। औ औ दङमोन बेफोरबायदि बुंजायो। नाथाय दिनैनि जुगाव माने हारिमुखौ माने। ओ जौगाहोनो थाखाय गोबां सुबुङा गावनि जिउ। बिहोमाखौ माने गांव माने होलांबाय आरो जोंनि हारियाव। बेनि थाखायनो माने जोंनि। आ जि हारिमु।
औ।
दिनैनि बे थासारियाव सफैबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो। दिनैनि दिनावथ' जोंहा बर'। समाजनि जि बर'नि हारिमु बेथ' गोबां जौगाबाय नङा होनब्ला।
जौगाबाय' औ।
जेरैबायदि नै थांनाय। ओम मा होनो बागुरुम दौहौ।
बागुरुम्बा दौहौवा दोहौ जालांबाय औ जा जानुवारि सातताइस जानुवारियाव। नैजिस्नि जानुवारि खालि औ।
दा बे बिथिङावनो जोङो जोंनि जि बर'नि हारिमु। गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि ओ माने। दामनाय देनाय बेफोरखौ जों मुलुग नाङैनो थारमाने। जों मोजाङै माने जोंनि। जि हारिमुनि माने। औ हारिमुखौ माने मुलुगाव गोमसार होनो हादों होनो हादों आरो। हारिखौ माने सिनायथि होनो हादों होननानै जोङो। बुंनो हायो आरो नोंथां बर' हिसाबै औ
औ सिनायथि होनो हादों
औ औ बेफोरबायदिनो गोबां माने गोबां हादोराव माने जोंनि बर' हारिनि जि बेफोरबायदि मोसानाय हारिमु बेफोर माने जोबोर बाख्नाय जादों आरो नोंथाङा
बाख्नाय जादों बाख्नाय जादों
बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समावबो गोदोनि जोंनि जि हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुं आइजो बा हौवा माहारि बिथांमोनाबो गोदान दिल्लीयाव थांनानै माने जोंनि बर'नि जि बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरखौ माने फोसावहैनानै गोदोनि समनिफ्राय माने माने जोंनि हारिखौ माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ माने मुलुगाव गोदोनिफ्राय माने माने फोसावबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो औ औ थिग बेबायदिनो बे हारिमुनि फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया दिनै बे थासारियाव सफैबाय होननानै जोङो बुंनो हागोन
बुंनो हायो औ आरो गोबाङानो गोबां न'खर सुंथानो हानाय थासारिबो दिनैनि समाव जाफैबाय
स जाफैबाय जाफैबाय औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा दामनाय दामनाय आगजु बेफोराबो दिनै हारिमुनि मोनफा मोनफा बाहागो नङा होनब्ला बे दामनाय आगजुफोराबो औ औ गाननाय-जोमनाय दा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंहा माने दामनाय-देनाय आगजु सिम माने जोंहा माने जि आइ टेग जाय खौ जेनेरेल माने इण्डिकेसन अ औ जि आइ टेग बेखौ माने जोंहा खालामनानै लानो हाबाय जायखौ माने बे मोन बे बेफोर आगजु बा बेफोर गाननाय जोमनाया माने जोंनि बर' हारिनिसो होननानै माने मुलुगाव माने बेयो माने जोंहा माने लाखिना दोननाय सिनायथि होनना ला औ औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा खाम, सिफुं, जथा, सेर
औ
बेफोरबायदिनो दख'ना, जोमग्रा, गामसा, आर'नाइ बेफोरो माने जोंहा जि आइटेक मोन
जि आइ टेक मोननो हाबाय औ दै औ दिनैनि समाव औ
दिनैनि समाव थि बेेबायायदि नो जोंङा गोबां माने हारिमुवा माने गोदोनिफ्राय माने दासिममोन गोबां दिडसिप्लिनै माने दासिम माने जौगाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दा बेखिनियाव माने समाथ' जाबाय जों नोंथां गोबावा नो बेनिखायनो उननि समाव माने माबा मोनबा ब्ला मोजां रायलायसिगोन नोंथां आरोबाव औ दे दे लाखिथ'नोसै
औ देे